अ खुलुमबाय नोंथां-
अ ओ नोंथांनो आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै आङो मोनसे जर'खा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों बेनो- जाबाय ना हमनाय नोंथाङा बे आयदानि सायाव जेबो उसुबिदा- थ' गैया-
गैया नोंथां रायलायनो हागोन सावरायनो हागोन!
औ अब्ला आं नोंथांखौ बे ना हमनाय आयदानि सायाव एसेस बुंथिना होग्रोनो थाखाय- गुरै खावलायनाय जाबाय-
अ-अ-अ जागोन दे! ओम जोंनाथ' ना हमनाय होननानै बुङोब्ला ओ जोङो दैयावहाय हमो नाखौथ' जोङो ओनदैयाव हमो! आरो दाथ' दैज्लां बोथोरनि बोथ थोर दैज्लां बोथोरनि सम ओ- ओ माने- जोङो बेखौहाय दायो सेन सानानै ओमफ्रायहायो बिदिनो जेफोरजोंहाय नाखौ हमनाय जायो आरोना-
औ-औ!
जोङो ना हमनायनि आदब खायदाखौ ओरो- ओ गासैबो रोंजोबखायो- ओ माने बेखौ जेरैहाय हमनांगौ बेफोरखौहाय ओ जेरै जेन ओ सेन आरो ओ जे- ए बेफोरखौहाय जोङो मानि गावसोरनोन माने सेनफोरखौ खखाफोरखौ बाहाय गावसोरनो बानायनानैहाय नै औवानिफ्राय दाननानैहाय औवानिफ्राय बानायनानै हेबनानै ओ- जोङो नाखौ सानायखौ नुनो मोनो आरोना ना हमनायखौ आरो बेनि अनगायैबो बर' हिनजावफोराथ' नाखौहाय ओ जेखायजों- हमनाय जायो जेखायजों बांसिन गुरनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो!
औ औ
जेखाइजोंहाय जोङो बेखौहाय गुरनायखौ नुनो मोनो जेब्ला ओ दै दै दैयावहाय थांनानै ओ बेखौहाय दै जिं जिङावहाय गुरनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जेरावहाय दै बोहैनाय थायो बेवहाय जोङो जेखाइजोंहाय ओ बर' हिनजावफोरखौ गुरनाय नुयो! नुनो मोनो आरो फोथारावबो जोङो नुयो ना हमनायफोरखौ आरो जुदि- ओ दै राननाय समावबो जोङो ना सारनायखौहाय नुनो मोनो आरोना! ना माने बेखौहाय जोङो ना सारनायखौ खौहाय ओरैबायदि नुयो जे माने ओ मा होननांगौ जाखो ओ बेवहाय जोङो थेनानै माने फिसा- फिसा फिसा दैखौहाय ओ थेनानै- ओ जोङो बेखौहाय माने- जावनानै जोङो बेखौ थेगोन आरो थेनानै ओरै मोनसे साइदजों जेरावहाय नोङो दैखौ हगार हरगोन बे साइदजों जोंओ मुस्रि नोंआबा जेखाइखौ होनानै- बेनिफ्राय दैनिफ्राय हावखांनानै दैखौहाय हावखां हावखां फारसे जायगासि- गारहरनायखौ नुनो मोनो आरोना बेखौ जोङो सारनाय होननानै बुङो! ओमफ्रायहायो फारसेजों गारहरनानै ओ जोङो बेखौहाय ओ जेब्ला दैया रानजोबो अब्ला जोङो नाखौहाय हमनाय जायो आरोना- बिदि सार बेखौ बुंबाय जोङो सारनानै हमनाय आरोना! आरो बिनि अनगायै- बो जोङो मोनाफोरावहाय ना गावनायखौबो नुनो मोनो! माने दंग जाम्फैयावहाय- ओ दैमाफ्रावहाय जोङो नुनो मोनो
उम बेवहाय जाहैबाय जोङो ओ ओ लाइट लानानै नोङाबा बनजारफोर लानान नै जोङो बेखौहाय माने नाखौहाय नागिरबायो आरोना ओमफ्रायहायो ओ गावोबो आरो सुयोबो सुयोबो नाखौहाय ओ जाम्फैयाव थांनानैहाय ओ दैमाफ्राव थांनानैहाय मे नाखौहाय सुनानै लाबोयो आरोना आरो बेल' नोङा जाम ओ जाम फै माने बे बोहैलांनाय दैया ओ मा होनो बेखो दंगबो होनो जे औ औ
ओमफ्रायहायो ओ बिनि अनगायैबो खुसियाफोर जावनायखौ जोङो नुनो मोनो दैयाव हाय दै बे ओ दैमाफ्रावहाय नुयो आरोना आरो जोङो दाथ' जोंनाथ' दैया दायो दैलांना दै फैनायनि सम दायो जेरावबो गायनाय फुनाय दै नङाबानो जाया अ अखानि दै आरो माबा मा होननांगौ जाखो ओ गायनाय फुनायाव लाबोनाय दैफोर बेफोरावहायथ' ना थायो बेयावबो जोङो हमनो मोनो हमनो हायो माने
बेवहायबो जोङो हमो ओमफ्राय दा बिदि दै फैनाय समावहाय जोंनाथिं बिदि खालामो जे माने जे ओ जे लानानै ओ जेथ' होनला बेखौहाय
मुस्रि
औ मुस्रि लानानै ओमफ्राय लाफिबो होनो बै जे बायदि बै जे जे दैयावहाय सारोना गल गल फिदिंनानै बिदि दिबो थायो बेखौहाय जोङो ओ गनाव खानानै गसंथानानै हम थानानै लायो आरोना ओमफ्राय नाया हाबफैगासे हाबफैनायसै दै गेदेरबाबो जोङो बेखौ सानो हायो मुस्रिबा जोङो दै गेदेराव सानो हाया दै फिसायावसो हा सानो हायो आरोना दाहाराव जोंहा सान नो हाया आरो ना नोङाबा ओ दैया हाबजोबनानै माने दाखोरजोंहाय जोंखौ गोजावनो नागिरो आरो ना मानसिखौनो लांफानो नागिरो ओमफाय जुदि बै जेयाव लाब फियाव सायोब्ला माने दैया ब्लं ब्लं थांबाय नालाय ओमफाय हायो बेवहाय जेब्बो मा माबा गैया आरोना ओहो गिनांगौ गैया आरोना लांफाया बेहाय मानसिखौ माने जों बिदिजों हमनायखौ नुनो मोनो आरो ना दायो ओमफ्रायहायथ' ओरैनोथ' माबाजोंबो नुयो ओ जेफोरबो सानानै दोननाय नुयो जेराव दै थाङोबा बेलासे बेलासेयाव दैखौ ओ जेखौहाय साफैबाय फासे जेखौ ओमफायहायो फुंजायो बा बे जेखौहाय माने ओ लायनानै थांबाय आरो ना बाहाय हरसेयावहाय माने नांनानै थाबाय आरो बिनि अनगायैब बो ओ जोङो माबाखौ नुनो मोनो ओ दैखौहाय जोङो एसे थेनानै एसे दैखौहाय गोजौजों बाग्लायहैयो आरोना ओमफाय बेवहाय गासैयावबो ख'खा सानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। ख'खा सानाय नुनो मोनो
औ
ओमफ्रायहायो बे माइ गायनायाव माइ गायनायावबो जोङो ओ गेजेर गेजेरावहाय जेराव ना थागोन बायदिखौ नायनानै बेयावबो जोङो ख'खाखौ सानायखौ नुनो मोनो दा नोंथांमोननि जों माबायदि माबायदि रोखोमैहाय ना हमनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंनि जायगायावबो नोंथाङा जेरै बुंदों
उम
बेबायदिनो बर' आइजोफोरा ओ दुब्लि बारिफोराव एबा बिलोफोराव थांनानै ना हमैनायखौ जों नुनो मोनो दा उम बर' आइजोफोरा ना गुरैनायाथ' जोंनि बर'नि हारिमुनि मोनसे ओ ओ फोनांजाबनानै थानाय मोनसे बाहागो जाहैबाय जेरै जोंना खुगा मा माखासे जों सल'बाथा खुगा सल' बायदिफ्रावबो जों खोनानो मोनो जेरै
उम
आइआ थांदों ना हमनो आफाया थांदों हालेवनो बेफोरबायदि जों गोबां सल'बाथा नुनो मोनो। दा बेखौ नायनानै जोङो बुंनो हायोदि ना हमनाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायनि बर' बर' फोरनि मोनसे बाहागो जानानै फैदों। दा जोङो गोदो गोदाय बांद्राय बाजार फोराव थांनानै बायनायनि सो सोलायै जोङो न'खरफ्रोमबो जोंनि बर'नि ओ न'नि बिमाफोरा आइबा आबै आबैमोना जोंना दुब्लि फोथाराव जेखाइ लानानै खबाइ लानानै मालाबा जेंगाय लानानै बेबायदिनो बिलो फोराव थांनानै ना हमहैयोमोन आरो दाबो हमहैयो।
उम
आरो गोबां बेबायदिनो ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि नाफोर जेरै सें ना ओ गोरि ना खावै ना ओ मावा ना नाथुर ना नास्राय ना बायदि रोखोम खोमनि ना बेफोरबायदि हमना लाबोयो लो गोसो ओ ओ खांख्राइ बायदिफोरबो गांजेमा बेफोरबायदि ओ फोरखौबो हमना लाबोयो आरो। दा बेनि अनगायैबो जोंना ओ आइजो माहारिफोरनि अनगायैबो जोंनाव हौवा माहारिफोराबो ना हमनायाव गोबां ओ माने ना हमो आरो हौवा माहारिफोराबो जेरै ओ हौवाफोरा सेन सेनजों ना हमबाय। एबा जेजों ना सारबाय बेबायदिनो ओ सेनाबो जोंनि बर'फोरनिनो नोंथाङा बुंनाय बायदि ओ बर' हौवाफोरा औवानिफ्राय बानायबाय सेनखौ बेनि उनाव सेनखौ जोङो दुब्लि फोथाराव आलि माइ रुवा गेजेराव एबा ओ आलिफोराव जोङो नङाब्ला जोङो दंग' बोहैलांनाय दैयाव जोङो एसे हाखौ थेनानै बेवहाय जोङो सेनखौ सानानै बिदिनो हरसे बेनि उनाव जोङो अखानायै फुङाव नायफैयो आरो लां फैयो नाफोरखौ दा ओ जोंनि आइ आफा एबा आबै आबौमोननि बुंनायखौ खोनानाय बादिब्लाथ' गोदो गोदाय बेबायदि सेन खखा बेबायदि सानानैनो माने खबाइसे गाहाम मोनबोयोमोन होननाय खोननायो आरो बिसोरखौ‌ नाथाय दाथ' बेबायदि आं नुवा नुनाया नाथाय आंनि आ फामोन बुंनायखौ खोनायो बेबायदि बिसोर बुङो जि बिसोरो ना जि बिसोरो बोसिजोंबो बोनोमोननो बिसोरो जे बैसिजों बोननानैबो ओं गोबां ना मोनोमोन नो बोसिजों बोननानैबो खखाजों सायोमोन नो बिसोरो जेनेबा न'नि बारिनि दुब्लिजों थांनाय लामाफोरावनो जेरै दै बोहैलाबायोब्ला बेफोरथिंनो गोबां ना फैयोमोननो। बेयावनो माने सानानै दोनोब्लानो ओरैनो जेबो खस्थ' गैयालासे खबाइसे गाहाम ना मोनोमोननो होननाय बेबायदि बुङो आरो दा गोदो गोदाय ना फोराबो बुर बुरजामोन खोमा बेनिखायनो गोदो गोदाय बुरजाबो मोनोमोन। दाबो खायसे खायसे जायगायाव ओरैबायदि ना मोनो औ औ ओमफ्राय
मोनो जों नाथिंबो दाबो बिराद ना मोनो।
नोंसोरनिथिं
औ ना मोनो। आरो साहानिफ्राय साहानिफ्राय फैनाय ना। दैजोंहाय ना मोनो आरो बिरादनो।
औ! दा जेजों जेजों सानायबो हौवाफोरनिया दङ जेरै नोंथाङा जेरै बुंदोंमोन ओ मा जे होनदोंमोन नोंथाङा आं थ बेखौ लाफियो लाफि जेखौ आं लाङि जे होननानै बुङो खोमा जोंनि जायगावऔ औ दा बेखौ
बेयो गुदुङा गुवार जायोना मुस्रिनिफ्राय गुवार गुवारसिन जायो बै ना सारग्रा बायदि औ ओ ओहो साननानै दोना बेखौ। माने औ बेखौ बेखौ हाय नोङो हमथाय गन गयै जाबायदा गन गयैखौहाय गोजौआव खालामगोन माने खा थागोन। ओमफ्राय बै गंनै बे गन गङैया गोजौआव ख्रस जानानै खाबाय ओमफाय बेयो गुवार जाफैगोन आरो ना। फारसेनि माबाया गुवार जागोन। लाब बेखौहाय मुस्रिखौ थुथागोन बाहाय।
औ गुबुन गुबुन रोखोमनि औ गुबुन गुबुन रोखोमनि जे दंसोगारो माने आं बे बेफोरबायदि जेखौ नुफेराखैमोन आरो दिनैसो गिबि खोनादों आं बै लाङि होननायसो खोनाफेरदों जों माने जोंनियावबो सायो होन्नानै ओ माने बे औ औ माने हराव सानानै दोनो आरो उनाव ना या नांथानाय थायो उनाव बख'ना लांनांगौ जायो बिनिफ्राय आस्रा जे मायबा माबि जे होनै दंसैयोमोनलै जेरै गान मेथाइफोरावबो खोनायो जे बेखौ मिथिला आं
उम
दा जोङो न'आव सारग्रा जेफोराबोथ' बेफोरखौ मा होनोथाय
न'वाव सारग्राखो जे होनो खोमा जेल' ओमफाय बैखौ फासि जे होनो नामा ओ नोंसोर लाङि होनग्राखौ फासि जे होनो नामा
अ होनो जानांगौ अब्ला नोंथां नोंथांनिफ्राय गोबां ना सानायनि बागै मोनथिबाय ओ मोन्थिफेरि बाथ्राखौ मोन्थिबाय बेनि थाखाय औ साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम ओ सम जाबायबो दोनथ'नोस दोन्थ' जासिगोन नामा नोंथां
औ दे नोंथां दे औ गोजोनथों नोंथां